हेल
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों औ
आं नोंथांजों बे फुंनिफ्राय साननानै दासिम मा मा खालामखो आरो दायो मा खालामगोन बिनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन नामा
औ आंथ' दा ओरैनो दंथयो फुंङाव सिखारनानै ओमफ्राय ब्रास खालामबाय माबाय बिनिफ्राय आं मोनसे ओरैनो ओ प्राइभेट जब मावो आरोना आं दा बेयाव दंफैयो जेनेबा
औ औ बेनिफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा
ओंखाम जाबाय औ
अ बेनिफ्राय नों दा मा खालामगासिनो
आं दा ओरैनो दंथयो
अ बेनिफ्राय दायो मा मा खालामगोन सानो
आंथ' दा आङो दा डिउटियाव दं नालाय आं दा ओ जोंना कास्ट'मार फैयोबा गेस्ट फैयोबा जोङो कफि बानायनानै होनांसिगोनआरो बेनिफ्राय टेबोलाव सार्फखांनांसिगोन
औ औ
फ्राय कास्ट'मारजों मोजाङै बेबहार खालामनांसिगोन रायज्लायनांसिगोन
औ
कास्ट'मारनि गोनांथिफोरखौ जेनेबा माबायदिहाय जागोन माबायदि जाया बेफोरखौ सुफुंनांसिगोन आरोना
औ औ बेनिफ्राय ओरैथ' नोंसिना दिडिउटिया खैथासोआवजोबो जेनबा
जोंनियाथ' नौ घन्टा जायो मोनानि नथा आंना आंना माबा सानजौफुनिफ्राय आरोना बार'तानिफ्राय बिदिआरो
औ
नोंथाङाबो दैलि रुटिननि बागै बुंजागोन आरोना माबायदिहाय गामियाव माबायदि थायो बेफोरखौ मा मावो
औ आंथ' दहाय फुंनिफ्राय फुंनि स्नि रिंगासोआव सिखारनाय जादोंआरो बेनिफ्राय मोखां सुबाय साह लोंबाय ओ बेनिफ्राय दसे बिजाब फरायनानै आङो दसे जानबुं नायदोंमोनआरो बेनिफ्राय आं ओंखाम ओंख्रि मोननायनि उनाव आं जानानै ओ दसे उन्दुनानै दा ओ जानबुंखौ नायफिनगासिनो आरो दा ओरैनो दंथ'यो बेफ्राय आङो दा बेलासियाव बेलासि सम जायोब्ला ओ फोथाराव लोगोफोरजों दसे जोलुर गेलेनो थांगोन ओ बा रिंगासो बा रिंगासोनिफ्राय द' रिंगासोसिम से घन्टासो सम अ आलफा
जोंना सानफ्रामबो मावनांगौ खामानिनि बागै एसे फोरमायजागोन आरोदा जोङो मा मा खौ जोङो सानफ्रामबो जों मावनांगौ जायो बेनि बागै
औ बेदिबा नों फोरमायग्रोदो नामा नोंथां
औ बुंजायो माने जोंनाथ' सानफ्रामबो फुङाव जोंनि खामानियानो जाहैबाय जोङो बिसिनानिफ्राय सिखारनाय बेनिफ्राय सिखारनानै जोङो इसोरनि मुं लाग्रोनांगौ बेनिफ्रायो जि जोमफोरखौ बिसिनाखौ साफाहाय बुस्रांनानै ओ जोङो जि जोम माबा बिसिना सादोरखौ मोजाङै बनानै आरो गोजां बोथोरावथ' कम्बलफोर जोमो नालाय खम्बलफोरखौ आरो मुस्रि सो थायोबा बेखौ थिखांनानै जोङो मोजाङै साखोन सिखोन जोङो जाबनानै दोननांगौ। बेनिफ्राय फारसे जि जोम न'खर न' सिङाव माने आलाय सिलाय जि जोम थायोबा जों बेफोरखौ खनस्रांनानै दोननांगौ बेनिफ्राय आरो न'खौ न' सिङाव मबेथिं मा जादों जों बेफोरखौ नायनानै सिबस्रांनाय हुगारनाय जों बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो ना?
बेनिफाय माने जोङो जेसे बां बेसेबाङै साफा लाखियो एसेबांनो जोंनि गोसोआबो माने सान्ति मोनो आरो ना? जोङो जेव जेव लेथ्रा बेबायदि नुबाय थायोब्ला जोंनि खर'वाबो माने एसे गाज्रि माने बोरैबा जोङो दिस्टाब मोनो आरोना बेबायदि जोङो सानफ्रामबो बेखायनो सिखोन साखोन खालामनांगौ बेनिफ्राय बेफोरखौ मावखांनानै आरो बाहेरायावबो जोंहा गोबां खामानि थायो। जेरै जोंनाथ' सिख्लाफोर बा हिनजावफोरनि खामानियानो जाहै बाय सिला सिबनाय बिदि आरोना दाखोर दाला लामा औ लामा सिबनाय ओमफ्रायो सिला सिबनाय बेफोरखौ आरोना ओमफ्राय बबेथिं मा जादों खना खनला बेफोरखौ सिबनाय बोस्रांनाय बेनिफ्राय बांद्राय सिलायाव हाग्रा दुदोंबा बेखौ एसे फुस्रांनाय बेफोरनो आरोना बेफोरखौ मावस्रांजोबनानै बेनि ओमफ्राय जोङोथ' दैफोर सरनांगौ जायो लोंनायनि थाखाय दैफोर स सरनाय बेनिफ्राय आरो सरखांनानै न'खराव जेनेबा जोङो बेफोरबायदि सिबस्रांनानै आरिनानै जोङो मोखां आथिं आखाइ फोरखौ सुनानै लाग्रोनांगौ आरो ना मोजाङै बेनिफ्राय सुनानै लाखांनानै खायसेफोरा सिखारगो सिखारग्रा ब्रास हुयो खिन्थु खायसेफोरा खामानिखौ मावग्रोयो आरोना बेनि फ्राय उनाव लासैनो हुयो बेबायदि बेनिफ्राय बे साफा सुफा एस्रांना लानानै सा सा फुदुंनाय लोंनाय ब्रेकफास्ट जानाय औ बेफोरनोसै आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायदो।
अ जोंनियाबो बिब्दियैनो सोलियो गामियाव जेनेबा फुंनिफ्राय सिखारनानै बिदिनो जाय गावबा गाव खामानियाव थांबाय खामानियाथ' हाबा जानाय हाबा जायिनि गुबुन गुबुन जायो नालाय
औ आथिखालावथ' आरो मोसौ मोसौफोरबो गैला नालाय खाहैनांगौबो गैला।
फोरखौ खाहैनांगौ बोरमा थानाया खाहैबाय बोरमाखौ मोसौ थानाया खाहैबाय। गावबा गाव जायगायाव
औ
बेनिफ्राय समाय जाबा गोबां मानसियाबो खामानिबो मावो नालाय
औ औ
गावबागाव समाव गावबाागाव सम खामानियाव ओंखारलांबाय सम जानाय लोगो लोगो
औ दाथ' माइ गायनायनि दिन मानसिफ्राथ' माइ गायहैयो औ
माइ गायो ओ दाथ' माइ गायनाय बोथोर बेनिफ्राय औ बेलासि समफ्रावबो बिदिनो गावबा गाव सेंग्रा मानसिफ्राथ' बांसिन सोरबा सोरबा खामानि मावो खामानि मावनाया बांसिन खेलाफोरखौ गेलेना थायो आरो बांसिन सेंग्राफोरा बेनिफ्राय हाबा जानायफोराथ' बांसिन सोलाबखाया बेफोरखौ गेलेनो गावबा गाव खामानियाव थांनो
औ
बिदिनो आरो जोंनियाबो।
औ
बेनिफ्राय रायलायहरनाङा
जोंनि मावनांगौनि हिसाबै आं फंनैसो बुंबावनो सानो माने जोंथ' जोङो खामानि मावाबानो जोङो मोनजाया बिदिखायबो जोंनि न'खर दङ। जों माने जों खामानिखौ मावनानैसो जोंनि जिउखौ जोङो खुंलांनांगौ जायो आरोना जेरै जोङो हाजिरा मावनाय बा बबावबा दुब्लिफोराव जोङो मावहैनाय दाथ' आरो गोबां माने आइजोफोरा दा माइ गायो। बेयाव जोंनि एकदम दा दैज्लां बोथोर बेयाव जोङो माइ गायनानैबो जोङो रां खामायनो हायो न'आव गावनि नांगौफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरोना जोङो गोबां जोङो खामानिफोर मावोब्ला माने जोङो खा ओ रांबो बिराद जों बुथुमनानै लानो हायो आरो ना।
उम
जेरै जोङो माने दखानफोरावबो गोबां खामानि बिदिनो फिसा फिसा बेबायदि खामानि ओंखारो जेरै कास्ट'मारफोरनो मुवा होनाय बेसाद होनाय सार्भ खालामनाय टेबोल थिखांनाय बेफोरावबो जोङो माने गोबां जोङो सेलारि हिसाबै खामानिखौ मावनो हायो आरोना।
औ
बेफोराव माने जों दै-दैलि बेयो जोंनि मावनांगौ खामानियावनो जेरै आं दा डिउटियाव फैदों आं दा बेयाव आङो आंनि मावनांगौखिनिखौ आं मावखानांसिगोन ना आं जेरै मा खालामनांगौ कास्ट'मारनो इदि कफि बानायनानै होनाय मानाय बेलेग बेलेग ओ फ्लेभारनि बेफोरखौ आङो जेनेबा होखानांसिगोन आरो ना। बे आंनि माने सानफ्रामबो मावनांगौ खामानि आरोना बेनिफ्राय आं बेखौ बेखौ मावनानै आङो मान्था जोब्बाथाय आं सेलारि हिसाबै रां मोनगोन आरो ना बे रांजों आंङो आंनि नांगौखौ आं सुफ फुंनो हागोन आरो बिदि औ बेनिफ्राय आरो मोनायावथ' आरो थांलायबाय दिउथि जोबनानै बेनिफ्राय आरो गावनि संनाय जानाय खाजाखौथ' संखानानै जानांसिगोन नालाय बेबायदिनो औ संनानै जाबाय बेबायदिनो दसे मबाइल नायबाय ओरैनो दसे रेस्ट खालामबाय बेनिफ्राय उन्दुबाय बेबायदिनो खामानिया माने रुटिन आरो सोरांलायबाय बेनो सेम खामानियानो बेबायदिनो सोलिबाय थायो आरो ना। औ नोंथाङाबो एसे बुंजागोन
औ
न'खराव सोरो माबायदि खामानि मावो बेफोरखौ आरो ना।
न'खरावथ' जोंनाबो बिब्दिनोसै बिदा दं आंनाबो बे गावबा खामानियाव थाङो। आंथ' दा बारा बैसोआ बांद्राय गिदिर नङा बेनिखायनो खामानिबो बा
नोंथाङा सानो नामा ओ नोंथाङादि सानो नामा बिदिहाय जे जोङो खामानि मावाबा जोङो मोनजायो बा जों खामानि मावथारनांगौ बा जों मावालासेनो ओरै थाबाय थाबा मोनजायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन।
अ बेथ' नङा जों गोसो जानायजों लोगोसे गावब गाव खामानि मावलांनांगोन मानो होनोबा नोंखौथ' रावबो जाहोनानाय नङाना गाव जायाबा गावबागाव खामानिखौ गाव मावनांगोन। बेनिखायनो सम जानायजों लो सम जानायजों लोगोसे गावब गाव खामानिखौ मावलां नांगोन। रां आरजिनो सोलोंनांगोन नङाबा आंखौथ' रावबो जाहाबाय थानाय नङाना बिमा बिफाखौलाय सानबैसेथो मोनबाय थानो।
औ
बेनिखायनो गावबाागाव खामानिखौ मावना लानांगौ आरो सम थानायावनो। बैसोजों लोगोसे मावलांनो सोलोंनांगौ। दाथ' जोंखौ बिमा बिफायानो जाहोनाय जायो नाथाय बेसोरथ' जोंखौ अराय सम जाहोबाय थानो जाहोबाय थानाय नङा ना।
औ नोंथाङा माबायदि खामानिखौ बांसिन मोजां मोनो जेरै न'नि खामानि ना बाहेरानि खामानि बेफोरबायदि आर ना बे दसायाव एसे फोरमायजागोन
थ' बाहेरानि खामानिखौ मावफेरनाय जायाखै न'नि खामानिखौ मावनाय जायो आरो मावनाया सम सम
ओ औ जेरै हाल खदाल जावनाय बेफोरखौ मावफेराखै आरो ना?
खौ बाहेरनिखौ मावफेराखै आङो जेनेबा जेनेबा दुुब्लिफ्राव आलि खोनायखौ आङो सम समफोर खोैयो दाख्लैफोर खोहैदोंमोन सम सम खनै खन्थावसो गैजादों आरो दुब्लियाव
औ
आरो बाहेरायाव बांद्राय गोब्राब खामानिखौ मावफेराखै मावनाया
हम
औ
नोंथांमोनाथ' बिनिफ्राय खेथि मावदों जानांगौ माइ गायदों ओं?
बा बिघा हा दं जोंहा बेखौ खेथि मावो दाथ' माइ गायनो बोथोर न म माइ गाखायबाय जोंहा बेनिफ्राय बेनि उनाव जोंहा बेसर फैयो बोसोरै फोदायाबाबो बोसोर लाना बोसोर फैयो आरो जोंहा
उम
दा माने नोंथांनि न'खरनि मानसिया माइ गायनाय टाइमाव सोर माबायदिहाय खामानि मावो बेनि बागैसे फोरमायजागोन आरो ना
औ माइ गायनाय खामानियावथ' जोंना ओमफ्रायायानो आलि खोयो बेजों लोगोसे आंबो एखमबा एखमबा खोबाहायो बेनिफ्राय बांसिन जोंहा माइ गायनायावथ' हारसिं हाया नालाय बेनिखायनो हाजिराबो लानांगौ जायो
उम
हाजिरा लानांगौ जायो बेनिफ्राय
उ
जोंनाव गायखांब्लाथ' गुबुनाव गायहैनांगोन ना न'आवल' गायबाय जानाय नङा बेलेगनावबो गुबुननावबो थांनांगौ जायो।
ओ
जेनेबा जोंना माइ गायनाय होनबा नखराव जोंहा गोबां खामानि थायो न' जोङो जेनेबा दुब्लिारिफोराव जेनेबा हाजिरा होननो थाखाय जोङो साहा दै बेफोरनि फारसे जगारलांनांगौ जायो। बेनिफ्राय आरो जानाय लोंनाय जेखौबो जोङो बेब'स्था खालामनांगौ जायो आरो ना। जेनेबा आरो माइ गायग्राफोरारा ओंखाम जायोबा जोङो ओंखाम दैबो होनांगौ जायो माने ओरैबायाददि माइ गायदों माने गाैबो मानसिफ्रानो गावबा गाव मोनसे नङा मोनसे खामानिखौ लानांगौ जायो आरो ना। जग मानि रैज थायो दा जों माने जोंखामानि हाख'वा जायो आरो हारसिं मानसिया बे दुब्लिनि खामानि थानाय माव हार एसे मानसिया हास्लाबा माब्लाबाबो बेयो एसे माने गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो मोनफा मोनफा गासिबो मावफानांगौ जायो आर ना माने आंथिनायाव बेनो आरोना ओमफ्राय नोंथांजोंना समाबो जाबाय फ्राय औ
बिदिबा दोननायासिगोन खोमा नोंथां औ गोजोनथों दे।